हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों
मा खालामदों नोंथांङालाय?
दायो आङो दंथयो ओरैनो बिदिनो।
जुदि नोंथाङा ओरैनो दंथ योब्ला जों दिनै जा साखोन सिखोन थायोब्ला जोंनि देहानि मा मा मुलाम्फा जायो बि नि सोमोन्दै सावरायजागोन ना नोंथां दसे औ नोंथाङा जागायजेनो ना आं जागायजेनो नोंथां?
ना नोंथांआनो जागायजेनना होग्रोदो
औ औ बिदिब्ला आ साखोन सिखोन थानाया जेन'बा जोंनि मा मा मुलाम्फा एबा खहा जाहोयो नङा होमबा नों नोंथां
औ औ
औ आं गुबैयै बुंगोन जे साखोन सिखोन थानाय होनोब्ला जोङो आ खालि जेनेबा जोङो दुगैनाय लोबनाय एबा ओ जोंनि गाननाय जोमनायफोराल' मोजां जायोब्ला जे बेखौ साखोन सिखोन थायो होनो बेबायदि नङा नोंथां नङा होमबा! थ' साखोन सिखोन थानाय होन नानै बुङोब्ला जेन'बा जोङो बायजो आरियै एबा इसिं आरियै एबा गोसोआरियै एबा आखल आखुआरियै जोङो मा जानो नांगोन साखोन सिखोन जानो नांगोन नोंथां नङा होमबा जे जोङो ओ नोंगौ जोङो सानफ्रामबो दुगैनांगोन सानफ्रामबो जोङो सानसेयाव खननै हाथाय हुनो नांगोन सानफ्रोमबो जोङो मा खालामनांगोन ओ बाज'खांनायनि उनाव एबा सिगारखांनायनि उनाव आखाइ सुनांगोन एबा जानायनि सिगां जोङो आखाइ सुनो नांगोन थ' बेफोरबो मोनसे मोनसे साखोन सिखोननि बेलायावहाय गोग्लैयो आरो नोंथांना
औ नंगौ औ
जेनेबा आरो मा होननानै बुंगोन जे ओम जोङो ओ जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जायगा ओनसोलफोरखौहाय जोङो साखोन सिखोनै लाखिनो नांगोन बेनिफ्राय जोंनि ओ थाग्रा न' एबा जोंनि ओनसोलफोर एबा खाथि खालानि जि जायगा ओनसोल एबा मिथिंगायारि जि बिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै दोननांगोन जाबोर जाथोरफोरखौ जोङो थि रोखोमै थि जायगायाव गारनो गारनो नांगोन नङा होनबा नोंथां बेफोर गाैबो जोंना माने साखोन सिखोन थानाय एबा बिनि खाबुफोराव गोग्लैयो आरो नोंथां जिहेथु बेराम आजारफोराबो जोंना जुदि जोङो साखोन सिखोन थायाब्ला सोमजियो साफियो बेनिफ्राय जोङो जेसेबांनो साखोन सिखोन थागोन एसेबांनो जोङो बायदि रोखोमनि इनफेक्सनस एबा बायदि रोखोमनि बेराम आजारनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हागोन आरो त' साखोन सिखोन थानायजों लोगोसे नोंथां आं बेखौबो बुंनो सानो जे जोङो साखोन सिखोन बेखो जानोबो नांगोन नोंथां नङा होमबा जुदि जोङो जुदि जोङो जानाय लोंनाय आदारखौ जुदि जोङो मैलायै जायोब्ला एबा साखोन सिखोन खालामनानै जायाब्ला जोङो मा जायो गिथावना गिथावना बायदि रोखोमनि बेराम एबा इनफेकसन जानाय बिगुरनि बेराम जानाय जोंनि इसिंआरि अंगफोरनि बेराम जानाय जोंनि दोगोनारि जेंना सोमजिनाय बेफोर रोखोमनि बायदि बायदि जेंनायाव जोङो गोग्लैयो आरो नोंथां ना।
औ
औ औ जोङो बेफोरबायदि नायनो थाङोब्ला जोंनि साखोन सिखोन थानाय एबा जोंनि साखोन सिखोन जानाय बेफोरनि ओ खाबुफोरा बुंनानै फोजोबनो हायै दङ जेरैहाय जेन'बा जोङो साखोन सिखोन थायो ब्ला बेराम आजारनिफ्राय जानगार जानो हायो साखोन सिखोन थायोब्ला जोङो मोजां देहायाव थानो हायो साखोन सिखोन थायोब्ला जोङो गुबुनखौ ओ गोसो खुसियै जोङो हेफाजाब खालामनो हायो साखोन सिखोनै थायोब्ला जोंनि खर'नि- साननाय हनायफोरा जोबोद पजिटिभ जाबाय थायो। आरो लोगोसेयैनो साखोन सिखोन थायोब्ला जोंनि मुदाबो फ्रेस जाबाय थायो आरो नोंथां ना। आरो मा होननानै बुंगोन अ साखोन सिखोनै थायोब्ला जेन'बा जोङो गावनि मावनो गोनां हाबाखायावबो जोङो जोबोद गोसो होनानै हाबा मावनो हागोन आरो साखोन सिखोनै थायोब्ला जोङो सम बायदियै जोङो निजानि समखौ होसोनो हागोन आरो सम मथे जोङो गावनि गासैबो खामानिफोरखौनो जेन'बा मावनो हागोन आरो नोंथांना
औ औ
जेन'बा साखोन सिखोन थायाब्ला बेे खाबु जेखौ आं दहाय सिगाङाव रायखांदोंमोन जे खाबुफोरबो दङ होननानै साखोन सिखोनै थायाब्लाबो माने मानसिफोरा जोबनो गैयै बायदि रोखोम रोखोमनि बेरामाव गोग्लैयो आरो नोंथां जायखौ आं बुंखांबाय अलरेडि ना थ जुदि बाराद्राय बाराद्राय साखोन सिखोन थायोब्लाबो बे जोंनि मेन्टेल दिस अर्दार जानो हागौ आरो नोंथां जे हमना लाबाय एसे बेले बेजे जायोब्लानो जोङो माने थानो हायै एसे लेथ्रा जायोबानो जोङो नायनो हायै बेफोरबायदि बाराद्राय सानोब्लाबो जोंहा बेराम जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो लिमिट थेद सान्नो नांगोन आरो नोंथां नङा होनबा?
सानदोंमोन आरो
औ औ नोंथाङा फोरमायजासिगोन ना फंनैसो जेनेबा
औ औ न'आवनो दं।
औ
साखोन सिखोन होनबाथ' नोंथाङा दानि एसे फोरमायना होखाबाय नङाहोनबा नोंथां?
औ
साखोन सिखोन थानायादि मानसिनि जिउआव एबा सुबुंनि जिउाव आरो मोनसे समाजाव मोनसे गोबां बिहोमा होबोयो। बे मानसिया थांना थानो थाखायबो गावनि जानाय लोंनायानो होन गाननाय जोमनायानो होन थानाय थानायानो होन गासैबो मोनफ्रोमबो माने साखोन सिखोन जानांगोन आरो। माने साखोन सिखोन थायोब्लासो जोङो बेमार आजारनिफ्रायबो जानगाराव थायो नालाय।
ओ ओम नंगौ।
जि जोम गानोब्लासो जोंनि देहाफोरावहाय बे बेराम जायालासिनो बिगुरनि बेराम जायालासिनो जोङो बेरामनिफ्रायहाय रैखा मोनो आरो जोङो साखोन सिखोन थायोब्लासो।
अ
आरो जानायजों लोगोसेयानो होन जों जानायावबो लांदांङै दोननाय मुवाफोरखौ थाम्फैफोर बानाय बा जोंनावहाय माखासे बेमारफोर सोमजियो आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों दि बिजाबफोरावबो गोदो उन्दै उन्दैयाव फरायनो मोन्दों नङा होनबा नोंथां? जे लांदांनि दोननाय मुवा बेसादफोरखौ जायोब्ला मा जायो। आरो आसुगुर गोलावखौ लानानैहाय हासुगुराव मैलाफोर हाबनानै ओरैनो आखाइ सुवालासिनो जायोब्ला मा जायोदि बेरामाव गोलैयो बेनो बेफोरखौ जोङो गोदो उन्दै उन्दैयावनो फरायबोनो मोनदों जानो हागौ ना नोंथां।
औ आरो मोनसे बा मोनसे गामि बा मोनसे नोगोरावबो थायोब्ला बेफोर नोगोरनि आबहावायानो साखोन सिखोन नङाब्ला बेयावबो सुबुंफोरा हां लानायफोरावबो मोन जे बेमार सोमजिहोयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ आरो मोनसे गामियानो होन जा नोगोरानो होन मोनफ्रोमबो ओनसोलफोरा माने साखोन सिखोनै साफायै लाखिब्लासो मानसिया सुबुंनि जिउआव
माने बेमार आजार जायालासे बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो आरो साननाय हनायनि बिथिङाव होन जों साननाय हनायफोरखौबो मोजाङैनो साखोन सिखोनै साननाय हनाय मोजां गोसोखौहाय खुसियै थानो हायो आरो। आरो माबा मोनसे खामानिफोर मावोब्लाबो
माने गोसोआवहाय खुसि गोसो खुसियै मावनाय खामानिया जेब्लायबो जाफुंखायो नङा बा नोंथां
बेखायनो जोंनि साननाय हनायफोराबो साखोन सिखोननो आरो आखल आखुनि बिथिङाव नायगोन सासे मानसिया
गावनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौल' साखोन सिखोन लाखिनानै गावनि आखलानो मोजाङै साखोन सिखोन नङा ब्ला मोनसे बोरै जानाय ना नङा‌ होमबा नोंथां
गाननाय जोमनाय आरो सा जानाय लोंनायजों लोगोसे बेनि साननाय हनाय आखल आखुफ्राबो साखोन सिखोनै थानोबो नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
बिदिनो जुनि जिउआव साखोन सिखोना एसे बेसेन गोसा बिबाव होनायखौ आं सानो आरो माने
औ
जोङो बे मोनसे बा समाज एबा मोनसे गामि ओनसोलावबो जोङो नुनो मोनोदि साखोन सिखोन गैयाब्ला
जायगायावनो जों थायो बे जायगायावनो गावनि जाखोन्दा मुवा बेसादफोर बा गारखोन्दा मुवा बेसादफोर जायगायावनो गारना लायोबा बेनिखाय बेनिफाय
माखासे बेमारफोर सोमिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
माने जोङो गावनि जानाय लोंनाय आरो जों लोगोसे थानाय जानाय जायगा आरो आबहावाफोरखौबो जोङो मोनसे साखोन सिखोन एबा साफायै लाखिनो हायोब्ला जोंनि माबायाव आबहावायाव गेब्रेङा आरो
जों सानो मोने नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ
साखोन सिखोन लाखिनायाबो सुबुंनि मोन से बिबान नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथाङा जि बाथ्राफोर बुङो जेनेबा थारैनो साननो गोनां आरो खोब सैथो जिहेथु साखोन सिखोना साखोन सिखोनै थायोब्लासो जोङो जेन'बा मोनसे मान थाखो गोनां जिउ दानो हागोन बेनिफ्राय आब्रुथि गोनां साखोन सिखोनासो जोंनि सिनायथि जानानै थागोन आरो नोंथां ना
औ औ
नोंथां जेनेबा सावरायगौमानि बांगौ थ' जोङो ओ खोब ओंथि गोनां सावरायदों होननानै आं सानो बेखायनो माने जेनेबा समाबो जाबाय नालाय थह जोंनि सावरायनायखौ नोंथां बेवनो दोनजासिगोन नामा नोंथां ना?
औ जसिगोन।
अ दे।